हेल'। हेलौ औ खोनादों ना नोंथां? औ औ खोनादों। अ दे होमबा नोंथां जोङो दायो दसे थालिर बिफांनि बाहायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा?
अ सावरायजागोन दे
औ
दे नोंथाङा होमब्ला एसे फोरमायनानै देह।
थालिर बिफांनि सोमोन्दै सावरायनो ना?
औ
ओरैनोथ' थालिर बिफांखौ आंनि मिथिनायाव आं आंनि मिथिनायखौ फोरमायग्रोनोसै नोंथांनो।
औ
जोंनिथिं थालिर बिफांखौहाय ओ खारै बाहायो बिनिफ्राय बिनि फिथाइखौ ओ थालिरा। गोबां जाद थायो नङा होमबा। गुबुन गुबुन जा थायो जेनेबा थालिर आथिया। बेनिफ्राय मा मा दंमोन? आंबो गोसोआव गैजोबब्ला थालिरफोरनि नामखो मिथिया आंबो दा जोङो थालिरखौ बाहाय, थालिरनि बाहायनायखौ जोंना गोदोनिफ्रायनो बर' समाजा गोबां माने बायदि हाबा हुखा फोरबो बायदिसिनावबो बायदिफ्राव बाहायदोंमोन नङा होमबा,
औ बाहाय दों
जेरै जोंना मा होनो माबेबा समाव माबा मोनसे फोरबो जायोब्ला थालिर बिफांनि बे दुनायखङआव गांखंआव बेयाव ओंखाम जायोमोन नङा होमबा गोदो? हाबाफोराव जों बिदिनो बाहायनाय नुनो मोनो। बिनिफ्राय बिनि थालिर बिलाइखौहाय सायला बानायनाय नुयोमोन। बिनि अनगायैबो।
औ।
म हाबानि मन्दबफ्राव बाथौ धोरोमारि हाबानि मन्दबफ्राव गायनाय नुयो, बिनिफ्राय लामा बायदिसिना फ्राव गेट गायनाय नुयो। बेनि अनगायैबो जोंहा थालिरजों गोबां मा होनो बेलेक बेलेक खामानियाव बाहायबावो आरो। ओ खारै बानायनाय बेनिफ्राय ओंख्रि जानाय। बिनि मैखुनखौ जायो, बिनि मादाखौ खौ जायो थालिर फस्ला होनो जे बेफोरखौ ओंख्रि जायो। बेनिफ्राय बिनि फिथखौबो बिनि फिथाइखौबो ओंख्रि जायो। ना नोंथांमोनथिंबोथ' बेफोरबायदिनो बाहायो खोमा?
बिथिंबोथ' ओरैनो खारैखौ माबोरै बानायनाय जायो जेनेबा?
ओ खारैखौ ओ थालिर बे थालिर गांखंखौहाय थालिरखौ दाननानै था थालेर बिफांखौ दानस' दानखाव दानखाव माने बिदिनो सान्दुंआव फोराननाय जायो आरोना। खारै बानायनो थाखाय जोङो मेनलि थालिर आथियाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आङो जोंनिथिंहाय। बिनिफ्राय बिनि ओ थालिर आथियानि फिथाइनि बे बिगुर बेबोथ' बेबो बानाय जायो। बिनि फ्राय बिनि मादा बिनि फस्ला बेखौहाय सान्दुंङाव फोराननानै जेब्लासिम जेब्ला रान रानो गोरान सावजानाय जेनेबा खामनाय जायो बिसिमहालागै फोराननानै बेखौ सावो आरो बिनि सावनानै बिनि हांगारखौहाय माने खारै बानायनाय जायो आरो। सावनानै जा हाथ'फ्ला थालाङो हां गार नै बेखौ खारै बानायो सिथुमो सिुमनानै बे खौ उनावहाय सरनानै बिनि बेनि बेयाव दै होनानै बेखौनो बिनि सरनानै जा रोसि ओंखारलाङो नै बेखौनो खारै होननानै बुङो आरो। बिदिनो बानाय
एसे ओरैनो बे खारैया जेनेबा ओंख्रिफ्राव होजायो ना होजाया होजायो खोमा ना?
औ औ ओंख्रि जानो ओंख्रियाव बाहायनो थाख खायनो बा-बानायनाय जायो बेखौ मेलनि। बिदिनो सबाय ओंख्रि, अनला ओंख्रि बेफोराव खारै होनानै सङो नङा होमबा?
औ।
ओ नो-नोंथाङा खारै बानायफेरनो मोनबाय नामा?
आंथ' बानायफेराखै ओरैनो आं बानायनायखौसो नुदों माने। नो थालिर दंफांनिफ्राय। आथियानि। बिदि बेबायदि नुदों आरो।
औ
ओमफ्राय जेनेबा बे ओंख्रियावबो बाहायो नामा? मा ओंख्रि जानायावबो बाहायोना थालिरा आथ- दंफां? बिफांखौ आथियाखौ? ओरै नोंसिनथिं माखौ बाहायो जेनेबा? आथियाखौ ना माखौ बाहायो?
ओंख्रि जानायाव ओ-थालिर आथियानि फस्लाखौ बाहायो। बिनिफ्राय बेनि मैखुनखौबो बाहायो। बिनि फिथाइखौ ओंख्रि जानायाव। बाहायनाय जाया गुबुन थालिर दङ। गुबुन थालिरनिखौ बाहायो। आं थालिरनि जातनि नाम खौ मिथिया।
ओरैनो जेनेबा थालिर आथियानि फिथाइखौथ'। माबायावसो जायो खोमा जेनेबा उदैफोर गाज्रि जाबा ओ-खिनाय जाबा जेनेबा बेखौसो जाबा माने खिनाया हामो गोरा जायो होननानै आं खोनादों आरो।
औ औ बेखौ आंबो खोनादों नाथ आं एसेबां मोजां मि थिया बिनि सोमोन्दै। जा खोनादों गुबुनफोर बुंनायखौलाय बिदिनो खिनाय जाबा था- बे थालिर आथियानि फिथाइखौ जायोब्ला खिया गोरा जायो नालाय।
औ नंगौ।
हामो होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो।
औ।
दा नोंथांमोननिथिं बिदिनो ओ-मा मायाव बाहायो थालिरनि जेनेबा हमना ला बिदिनो धोरोम सिबिनायनि बेलाफ्राव लानानै। फोरबो बायदिसिना। जानाय लोंनाय बेफोरबायदि गासैखौबो लानानै नों। थांमोननिथिं मा मायाव बाहायो?
ओरैनोथ' थालिर आथियाखौ जेनेबा। थालिर आथियाखौ माबा। फुजायावबो। नाय जायो जेनेबा गनेश पुज जेनेबा गनेश नामा आं बिदि नुनाय बायदि नुदों आरो
औ औ
ओरैनोथ' ओंख्रि जानायाव बाहायो। थालिरा जों स्नि साम्फाबो दं
औ
मासिया थागोन ओमफ्राय मा मा दंबावोमोनथाय मोननैसोखौ बावबाय आं।
मालफकबो दंना औ नंगौ नोंथां। बिदिनो आरो फुजाफोराव औ
बै मा होनो ओ सा सायनासालि
औ औ
सायना सालि लुनायाव बाहायो ना
औ
ओमफ्राय सिगां समाव बांसिन नुयोमोन आरो बिदि बाहायनायखौ जेनेबा
औ
नोथ' थालिर बिलाइजों मा मा बाहायो?
धोरोम सिबिनायावबो नुगोन जोङो जेनेबा थालिर लाइजौ होयो नङा बाथौ धोरोमाव
अ लाइजौ बावदों आङो औ नंगौ।
बाथौ धोरोमारिफ्रा धोरोम सिबिनायाव जेनेबा लाइ जौ हिसाबै बाहायो। बिदिनो हाबा हुखाफ्राव जानाय लोंनायफ्रावबो बाहायो। सायनासालि लुनाय बिनिफ्राय मन्दप बानायनायफ्राव बाहायगोन नङा होमबा? नोंथांमोननि थिंबो थालिरनि खारैखौ बानायो ना?
जोंनिथिंथ' बाहायो औ बाहायनायालाय ओमफ्राय जेनेबा दाबायदिनो हाबायाव जों एसे खम बाहायनायखौ नुबाय नामा ओ थालिरनि साय सायनासालि दहायना बिलाइनि बानायनायखौ जों नुला आरो माने आं एसे नु एसे खम जाबायना
औ नोंगौ नोंथां माने नोंगौ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो जालांबाय गोदोनि समाव जेनेबा थालिर बिलाइखौनो ओ उखुम बायदि जेनेबा सा मा होनगोन सायनासाालि बेबो नङा थालिर बिलाइजोंनो थालिर बिफांखौनो थाखायसिगोन बिनि बिलाइजोंनो गोजौआव होसिगोन सायनासालि लुसिगोन बिदिनो नाथाय आथिखालाव बे बेफोर गोमालांनो हमबाय माने दायो मा जोंहा जिनि स्क्रिन होनोना जोङो
औ स्क्रिन नंगौ
हमबाय टेन्ट हाउस लाबोनो हमबाय बेफोर दोरोङारिफ्रा गोमालांनो हमबाय आरो जोंना गोदोनि समाव नङाबा जोङो हाबा मोनसे खुङोब्ला जों गासैबो माने फ्राय थालेटनिफ्रायनो बाहायफ्रामोमोन माखासे नांगौ जानायफोरखौ साइनासालि लुनो माने जानाय लोंनायावबो जोङो थालेर गांखंखौनो थोरसि महरै बाहायोमोन बा थालिर बिलाइयावनो जायोमोन
अ आं मोनसे गोसोआव फैदों थालिर दंफांजों ओरैनो नावबो बानायोमोन नामा
औ औ दैमा दैसा बारनो थाखाय
औ औ बाव एसे गेलेबोनो मोनदों
औ औ
ओरैनोथ' बे फुजायाव होग्रा थालिरखौ जेनेबा मा होनो आ सिनि सामफा ना माखौ होयोमोन बै बुट प्रसादफ्राव
आंबो बे थालिरनि नामखौ मिथिजोबा नोंथां मोजाङै
औ
बिनि अनगायैबो जोंहा थालिरखौ आथिखालाव मा ओ बागान बानाय नङाना बिजनेसनि थाखाय
औ बिजनेसबो बानायो उम नोंगौ
औ फालांगिनि थाखाय जोंहा थालिर बागान बानायो बेफोरावबो मोजां मोनसे थांना थानायनि लामा नागिरनानै लानो हायो सासे सु बुङा
ओरैनो नोंसिनिथिं ओरैनो थालेर बागानफोर दं नामा?
अ जोंनिथिं खाथि खालायावथ' एसां गैया।
औ
जोंनि साइडनिफ्राय एसे गोजान गोजानाव थाङोब्ला नुनो हागौ नोंथां।
औ ओरैनो जेनबा बे जोंनिथिंथ' आं नुवाखै थानोबो हागौ नामा ओरै खना खना खनाफ्राव
नोंथाङा बे थालेर बागान बानायनायनि सायाव मा बुंनो सानो?
अ बिजनेसनि थाखाय नाहरोब्ला मोजाङानो जेनेबा जों थाखाबो खामायनो हायो जेनेबा थालिर बागान खालामनानै
औ औ नोंगौ बेनि अनगायैबो आरो जोंहा ओरैनो औ औ जागोन दे नोंथां। बिदिब्ला
दे।